ओ हेल'
औ नोंथां।
ओ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव
औ नोंथां औ नोंथां। ओ नोंथां। ओ खोनाफैला। हेल'
ओ नोंथां औ।
औ नोंथां।
जोंनि दोरोङारि जाग्रा सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोंहा बर'फोर बर'नि दोरोङारि जानाय नि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'नि जानाय लोंनाया जाबाय ओ अनला दाउ अनला मेवाइ ओ सबाय साम' ओमफ्राय नारजि अमा ओ अनला खारै ओ बिदिनो खारै जों बिदिनो जायो आरो दा जोंहा नाफामबो दं नाफाम
ओ गंगार दुन्दिया बायदि बायदि गोबां दं आरो
औ।
दा बेफोरनो आरो बर'आरि दोरोङारि जानाय जोंहा नाफाम होनोब्ला जोंहा नाफामखौ जोंहा बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोङो ना-ना लायनानै दैयाव लायनानै ओ फोराननानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ थास' बिसं जोंहा बेखौबो लाबोनानै जोङो बे ना गोरानजों उवालाव देग्लिनानै जोङो हासुं नङाबा बयेमफोराव सोनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयाव बार हाबनो हाया ओ बेबायदिनो जोङो मास मोननै मोन थाम दोननानै जों बेखौनो ओ जायो आरो जों बेखौनो बर'आव नाफाम होनो आरो
ओ
बिनिफा बिनिफ्राय जोङो सबाय साम' जोंहा सबाय साम'खौ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ दैयाव लायनानै लाबोनाय जायो बेखौ सानसे नङाबा साननै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयाव साम' सिङाव थानाय मैलाफोरा ओ बारहायाव बार'नो बेनिखायनो जों सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बिनि खिथुखौ दाननानै जोङो जानाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा सबाय खौबो जोङो बाजाराव लायनानै बेखौ जोङो हुख्रेबनायबो मोनो जोङो आरो गथाबो मोनो जों गथाखौ लाबोयोबा जोङो न'आव लाबोनानै ओ सारायाव एवनानै बेखौ उनग्लिनाय जायो बेयो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ साम'जों संनाय जायो आरो आरो जोंहा दङ अनला मेवाइ जोंहा अनला मेवाइ खौबो जोङो बेबायदिनो माइरंखौ जों जोङो दैयाव सोमनानै गुरै खालामनानै जोङो बेखौ देनाय जायो जों आमफ्राय बिनि उनाव देग्लिनानै जोङो बेखौ ओ मा होनो मेव संनाय जायो आरो जोंहा मेवायाबो बेबायदिनो जों औवा गोरलै खिलिनाय बेनिफ्राय जों मेवाइखौ मोनो जोंहा मेवाइखौ जों लाबोनानै न'आव लाबोनानै ओ बेखौ हानानै सुनानै जोङो बे माइरं देग्लिनाय अनजों जोङो संनाय जायो आरो बेयाव जोङो खारदै आरि बायदि मस्ला - मस्लि बाजारनिफ्राय मोननाय बेफोरखौ होनाय जायो आरो
औ
आरो औ आरो जोंहा दङ सबाय दाउबो दं जोंहा बेबायदि दिनो सबाय खौबो जों बाजारनिफ्राय लाबोनानै एवनानै ओ हुख्रेमगोनाय जायो आरो बेनिफाय जों बाजाराव दाउ लायनानै नङाब्ला जोंहा न'आव थानायनो दाउखौनो ओ बुथारनानै जोंहा गोदानानै संनाय जायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो आबै आबौमोना ओ बिदिनो जाबोदों अनला दाउ आफ्राय जोंहा सबाय साम' बेबायदिनो आरो आरो जोंहा जानायनि सायाव जोंहा गोखा गोखै जानायबो दं जेरै जोङो बैसागु बोथोर होनोब्ला जों बेयाव जानाय जायो ओ गोखा गोखैखौ बे गोखा गोखैयाव जोंहा ओ हाग्रानि गासै मैगं जेरै मानिमुनि ओ ओमफ्राय खेरादाफसिनि खिफि बेन्दों दाउफेन्दा ओमफ्राय उसुमै जोग्लावरि ओमफ्राय थालिर मादा ओमफ्राय थालिर मैखुन बेफोरबायदि गासैखौबो हाग्रानि मिथिंगायारि नुथाय गोखा गोखै बेफोरखौ लानानै जोङो संनाय जायो बेखौ जोङो ओ जोंनि ओ देहायाव जे माखासे ओ गाराय जानाय एबा लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ खारो बेखौ जाबा खारो होननानै जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जाबोदों बेनिफ्रायनो जों दासिमबो मानिबोदों बेफोरनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो दा नोंथाङा बेफोरनि सायावबो माखासे बुंनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा दार होनोब्ला दहाय नोंथाङा होननाय बादिनो ओ जोंहा बर'नि आंगो मोनसे दोरोङारि जाग्रा आदारफोर दं दाउ सबाय दाउ नाफाम आरो लाफा खारै लाइ खारै बेफोरनो जाबाय जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार माखासे ओ दोरोङारि जाग्रा आदारफोर दंबावो बेफोरनो
औ नोंथां
ओ जेरै गोखा गोखै जानाय आरो
औ नोंथां
ओ नारजि अमा बेफोरनो जाबाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा आदार आ थांनो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि सबायजों दाउजों बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों सबायाइजों दाउजों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो सबायखौहायनानै लाग्रोनांगौ बे सबायखौ खौ जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादजों लोगोसे दुब्लिनि आलियाव जोङो गायनो हायो आरो बेखौ जोङो आला आदायै मोनसे गोरानगायाव फोनानैबो जों मोननो हायो सबायाइनिफ्राय जोङो प्रटिन ओ गोबांथार मोननो हायो सबाय ओ साबा एबा सबायाइनि ओ बिफांनिबा जिगाबनिफ्राय जोङो बेखौ बे बिफांखौ सनानै जों खारदैबो बानायनो हायो जेरै खारदैआ जोंनि गोदो गोदायनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा हुदा बेयो लावलाव बेयो गोबाब जायो बेखौ जोङो सावनानै हाथफ्लानिफ्राय बा दैखौ सगारनानै दै बानायनाय बे खारदैखौ जोङो गोबांथार ओंख्रियाव जों बाहायनाय जायो बेबायदिनो जों खारदैखौ बानायो दा सबायखौ जोङो गिबियाव दाउजों जानो थाखाय बेखौ ए एवफ्रामना लानानै जों बथलफोरजों होखेमनानै लानांगौ होखेमखांनायनि उनाव जोङो दिंखि बा उवाल इसे देनानै लानांगौ जाहाथे बिनि बिगुरफ्रा मोजाङै खारो आरो सबाय मोजाङै जों जायो बेनि थाखाय जों गिनानै लानांगौ दा जों ङो ओ सबायाइखौहाय दाावजों संनो थाखाय जों रु लानांगौ रुनाय समाव जोङो खारदै दाहाय आं जेखिनि खारदै होन्दोंना नोंथां बे खारदैखौ जोङो सबायखौ रुइनो थाखाय सबयाव सबायाइ रुनाय समाव जों बे खारदैखौ ओ एसे होनानै रुनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो दाउखौहाय जोङो न' बा बयलार बेफोरजोंनो जानो हायो जेरै जों दाउदिसिस गोथावसिनमोन जोंनि लके लखेल दाउजोंहाय न'नि न'आवनो थानाय माखासे लकेल दाउफोरखौहाय जों सिथारनानै जों मोजाङै गोदाना लानानै बेखौहाय जोङो मस्ला मस्लि थाव संख्रि बानलु होननानै जों मोजाङै एवनानै लानांगौ दा गोदोनि समाव जों बांद्राय मस्ला मस्ला मस्लि बायनाय नुनो मोनामोन नाथाय आथिखाल फोरनि समाव गोबांथार मस्ला मस्लि बाहायनानै जोङो दाउ बा बेदरफोर जों एवनाय जायो दा जोङो दाउखौ एवखांनानै जोंहा सबाइखौ रुनानै लुबाय थागोन सबाइआ जेब्ला रुयो अब्ला जोङो सागं एबा दालि खाथाजों जोङो सानानै लानांगौ बे साहां एबा दालि खाथाखौ जोङो खायफाया दं जों बानाय खाय औ जों बानाय ओ मैगं खौ साग्लिनो थाखायनो जोङो बे सागं एबा दालि खाथाखौ जोङो बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो सयखौहाय जेब्ला रुयो अब्ला जों बेखौ साना लाखां साना लानानै जों बेखौ एवनानै लानाय ओ जिखिनि जोङो बे दाउ जायो होसोननानै होनाय जायो होसन खांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौहाय जों दसे गोबाव गोदौ होनानै आरो एसे खादै हरबाव हरबावनांगौ खारदैयाव हरखांनानै आरो गोदौ बावनानै ओ बेनि मावनाया माबादि जादों बेखौ जोङो एसे साखिबाय थानांगौ साखिखांनायनि उनाव संख्रिया नांदोंना नाङाखै बिनि थावनाया माबायदि जादों बेखौ जों गेजेर गेजेर ओ गोदौ होखांनायनि जोङो साखिनांगौ अब्लासो जोंना ओ सबानि सबायजों दाउजोंनि थावनाया ओ माबादि जादों बेखौ जोङो मिथिनो हायो। जों साखियाब्ला बिनि थावनायखौ जोङो मिथिनो हाया बेखायनो
नोंगौ नोंथां।
एरनायजों लोगोसे। दौ होनायजों लोगोसे जों ओंख्रिखौ जेसेबांनो मोजाङै। जागोन। बा मोजाङै साखिना अब्ला जोंहा ओंख्रोया जोबोरैनो गोथाव जायो। गोदोनि दिनावथ' जोङो अरदाबावनो सङोमोन। बेफोरबायदि दा आथिखालनि बदि जोङो गेस बाहाया मोन गोदोनि आबै। आबौ गोबांथार सुबुंफोरानो बुङो। अरदाबजों बननि अर सखांनाय ओंख्रिया गोथौसिसिन जायो होननानै। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो। बुंबोदों आरो आथिखालावबो बुङो दा जोङो बननि अरजों। संनानैनो जोङो जाबो दा सबायाइ साम' बा सबाय दा अनलाजों दाउ। बेफोरखौ बननि अरजों संओबा गोथावसिन। जायो। फोथायबोयो नोंथां बेबायदिनो जोङो बननि अरजोंनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो सुफंनानै जाबोदों आरो आथिखाल समावबो जोङो। बांसिन बननि अरजोङो संनानै जाबोयो बेबायदिनो जोङो आलासि फैनाय समाव। माब्लाबा सबादाब जायो आरो। सिबिनाय समाव न'खरनि फेलि जानाय समावबो जों सबाइजों जों ओंख्रिखौ। सोंनानै जानाय जायो। ओरैनो जोङो गोबंथार सयदनि अनगायै माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ। ओ सावनानोय जानो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
बेनो जोङो जेबो दोङै जानाय आदानि सायाव जोङो फोरमायनो हायो। दा नोंथांमोनहा रायलायनाय समाव जाबबाय बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ एसे खालामनो थानाय जाबाय। गोजोन्थों साबायखर।
औ नोंथां दे।